नोंथां औ खोनादों नोंथां।
अ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो।
नंगौ नोंथां। जों नां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जिथु नोङो दा जिथु दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव नोंथांमोनथिं जिथुनाखि बर' होननानै बुंङोबा दि बर'फोरनि थाखाय मोनसे माइ आबादा जेरै एंगारहायै बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायै बाहागो होननानै बुंनांगोन। नोंथांमोनथिं बै आबादा मावनाया माबायदि सोलिगासिनो बे समाव मा जोब्बाय ना मा ना गायखांबाय? एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बुंनो हागोन। जोंनिथिं माने गायनाय फुनाया दा सोलिगासिनो दं आरो।
दा दैज्लां बोथोर नालाय ओ जोंनि गामिनि सुबुंफोरा गायफुनायाव मुखुब जानानै दं आरो दासान्दि।
नंगौ।
औ दा
जिथु
जायहा गायग्रा हा दङ। बिसा गायगासिनो औ।
नंगौ जिथु दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव नोंथांमोनथिं माबायदि ओरैनो दै जो नि बानाय मयबादि महर लानायखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों। माबाफोर
थिंथ' उम औ जोंनिथिंथ' दैबाना बारा जाया नोंथां। दैबानाखौ बारा नुनाय जाया औ आरो बारा ओ हाफोराबो रानस्राव जाया आरो जोंनिथिं। दैमानि दैजोंहाय उम
माबा जुदिखि अखा हायाबा एबा जुदि खहाबो होयो दाथ' अखा जेनेबा हायाखै। अखा गैआबाथाय नोंथांमोनथिं आबाद मावनायबा जेंना जेंसि जायो नामा?
जोंनिथिं अखा हायाबाबो हो अखा हायाबाबो जों औ खोनादों नोंथां। खोनादोंना औ। जोंनिथिं अखा हायाबाबो बारा जेबो प्रब्लेम जाया नोंथां माने जोंनिथिं दैमानि दैखौ माथावरिजों दुब्लि गेजेरजों माथावरि दंना बेजों लांनानैहाय अखा हायाबाबो प्रब्लेम जानाय आं नुनो मोनाखै आरो नोंथां। दा नों नोंसि नोंथांनि मोननिथिं माबायदि
नंगौ नोंथांमो बुंनाय बायदिनो जोंनिथिं बेफोरबायदिनो मावनाय जायो आबादखौ जोंनि अखा गैयाबा थाय जों गोजान जायगानिफ्राय एबा जों माखासे फुख्रिफोरनिफ्राय एबा जों बेफोरबायदिनो माखासे जों बरिंनिफाय जोङो दै लाबोनानै जों आबादखौ मावनाय जायो आरो। जेरै जोङो दाथ दा खरान होगासिनो बोथोरा साननै सानथामसो जाबाय अखा गैया। नोंथां खोनादों ना? अखा गैया जोङो अखा गैया जोङो बरिंजोंनो जेनेबा जों मेसिनजोंनो जोङो दै सार सारनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनदों आरो। जोङो माइ आबाद होननानै बुङोबा दिनै बरफोरनि थाखाय मोनसे एंगार हायै बाहागो होननानै बुंनांगोन जेरै जोङो माइ आबादखौ जोङो गोदोनिफायनो मावबोदों आबै आबौ समनिफायनो नाथाय दिनैसिमबो मावबोगासिनो दङ नाथाय जोङो गोदोनि मावनाय दानि माव मावनायखौ जों एसे फारागखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ जों हालेवोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव जों मोसौखौ नुनो मोनला जों दिनै ट्रेक्टरजों जाजोब्बाय नाथाय जोङो माखासे जोङो जेंना जेंसिफोरदों जों मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै जोङो। नांगौ समाव जोङो निजा जुदि टेक्टर गैयाबाथाय मा टेक्टरखौ जों मोननो नागिरा सम मथे हालेवनो थाखाय। मालायनि जोङो माखा जोङो नेनांगौ जायो दिनै जोङो मोसौ गैला नाथाय जोंनि जोंनि गेजेराव दिनै मोसौ गैयिनि जाहोनाव दिनै आबाद मावनायाव माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानाय खौ जों मोनदों जेरै जोंनो हालेवनायफ्राव बिदिनो टेक्टरजों हालेवबाथाय माखासे जेरै खना खनलाफोराव जों हालेवनो हाया। जेरै हाया गोथाङैनो थालांनायखौ जोङो नु मोनो आरो जेरै खदालफोरजों जोङो खनना खनलाखौ जों जावग्लिलायनांगौ जानायखौ जों नु मोनो बेबायदिनो जोङो माइ आबाद होननानै बुङोबाथ जोंना बिदिनो गोदोनि बायदि जोङो आबाद मावनाय नंला गोदोथ जोङो बेबायदिनो खेंलाय माबि आसु माइ कल्पना बायदि जोङो माने माइ गायोमोन नाथाय जोङो
बिनि उनाव बांसिन माने माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो माने एसे हायावनो गोबां फिथाइबो जो मावा मोननाय आरो ना।
औ औ
हायावनो माने जों गोबां बुरजा मोननायखौ जों गोबां फिथाइ मोननायखौ जों गायो। माइखौ टेकनिकेल मुगायाव जिदु जों जिदु जिदुनोखि जों गोदोनि दिनाव नुयोमोन माने गोबां आबाद मावोब्लाबो खम फिथाइखौ जों मोननायखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव जों माने गुबुननिफाय थारला। थार लालायनांगौ जायोमोन माने बोसोरसेनो थाङामोन आरो गोदोनि जिथुनिखि आबाद मावनायफ्रा जिथुनोखि आसु गुमायफोरखौ होनना बुंनांगोन बिनो थेंग्राय खुब खननाय फैनाय बायदि बोरि आबादफोर गोदो मावोमोन गोबां बिदिनो नैजि बिघा थामजि बिघा नैजि बिघा जि बिघा गाहाम गोदोनि आबै आबौयानो माइ गायोमोन नाथाय बिथांमोननि जिथुनोखि जानाय आदारा माने से बोसोरानो थाङामोन आरो माने सा ससेयावनो जोबोमोन माने जायनि जाहोनाव माने आबादनि आबादनि जिथुनोखि फिथाइ बे फिथाइया माने खम मोनो आरो माने खम होलायोमोन माने खम होयोमोन फिथाइखौ आबादा नाथाय जों दिनैनि दिनाव माने माखासे जोंनि गेजेराव माखासे आबाद माइ ओंखारबाय जायनि जाहोनाव माने ओम एसे खम हायावनो माने गोबां फिथाइखौ जों मोननो हायो जेरै जोङो दिनै जों बोथोरजों गोरोबनानै फोरामफोरखौ जों मावनांगौ जायो गोदोनि बायदि जोङो माखासेबो ओ गोदोनि दिनाव जों मासे गोदोनि दिनाव जोङो से मास नै गाहाम गोदो माइ गायोमोन
औ
जोङो दिनिनि दिनाव जोङो बेबायदिनो जोङो सप्तसे सप्तानैयाव जोङो गायखांनायखौ नुनो मोनो गोदोनिदिनिफ्राय जोङो माने बैसागो जोबनायनिफ्राय जोङो बो-बोथोर आबाद माने माइ आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय जोङो दिनिनि दिनाव माने जोङो खम एकेबारे जोङो साननै सान्थाम बा सप्तासे बेफोरबायदिनो जोङो फोजोबनायखौबो जों नुनो मोनो मानो होनबा गोदोनि दिनाव एसे लेट जायोमोन हालेवनायफोरा जेरै जों मोसौजोंसो हालेवोमोन नालाय एसे प्रब्लेम जायोमोन आरो जों दा दे ट्रेक्टर जाबाय ट्रेक्टरजों जोङो गोसोबायदि जों हालेवनो हायो नैजि बिगा हेवनो नो होनबाबो हायो दिनै गोसोबायदि एवनानै जोङो सान हरै एवनानै जों गायनो हायो आरो जिकुनु जों ट्रेक्टरदों नाथाय जों मोसौदों नाथाय जों दिनै सानसेयावनो जों नैजि बिघा हेवनो नुवाथ जोङो दिनै सानसेयावनो हाया नोङा होमबा नोंथां ओम ओंखायनो माने गोदोनि दिनाव माने आबाद मावनाय एसे लेट जायोमोन नाथाय जों दानि दिनाव ट्रेक्टरनि जितु जुग नैबे तेकनिकेल मुगायाआव माने आबाद मावनो एसे गोरलै जाबाय जो गोरलै जाबाय होननानै बुंनांगोन जायनि जाहोनाव जोंङो माने मोसौ मोसौ गैयिनि जाहोनाव जोंनि फोथारफोराव माखासे जोङो हानि जितुनिखि माखासे हासारफोर नो नांगौ जानाय माखासे माबाफोरा गोमालांनायखौ नुनो मोनदों आरो जिथुनोखि जोंनि ट्रेक्टरजों हेवनानै माखासे जोंनि हाफोराव हाम माखासे हासारबो थायो जेरै इदिनो एम्फौ एनलाफोर माखासे थायो नोङा होमबा खानस्रि माबा माबि होनो खानस्रि इदिनो सस्रमा माबा माबि इदिनो माखासे हाफोराव माखासे एम्फौ थायो नाथाय जोङो बै एम्फौफोरा नाथाय बै ट्रेक्टरजों माखासे हेवनायाव माखा माखासे मा जायो थै जोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बायसिलाङा जिखुनु जिखुनु हायाव इ हायाव जिखुनु मा बुस्थु दंमोन माखासे जिब जुन्थखौ जोनथआ जितुनोखि थैफालांजोबखागोन आरो बेयो माने रेहाय गैया टेक्टरजोंनि हेवबाथाय बेफोरबायदि जायो ओम ट्रेक्टरजोंनि हेवबाथाय नाथाय
मा होनो बेफोरबायदि जायो ट्रेक्टरजों हेवबाथाय नाथाय जोङो गोदो दिनाव मोसौजों हेवगोन नाथाय मोसौ जों हेवबाथाय माने मोजां जायोमोन आरो हाफोरा माने मोजाङै रुुबु रुबुयै मोनलांनायमोन आरो मोनलाङोमोन हाग्राफोरा सेवोमोन नाथाय जों दानि दिनाव माने एसे जोङो इमारजेन्सि गायनायखौसो नुनो मोनो माने एकदमान माने गोथां‌ गोब्रामजों गायनायखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाउनाव हाया मोजां सेवा हाग्रा हाग्राफोरा मोजां सेवा जायनि जाउनाव आबादा माने मोजां जाया आरो मोजां जानायखौ जों नुनो मोना इदीनो खिन्थु माने से एसेबांखिनि जानांगौ बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोना आरो नोंथां जोङो माइ होन आबाद होनना मा मा माइ आबाद मावो होननानै बुंबाथायसो जोङो बिदिनो बिदिनो माइब्राखौ जोङो गायनाय जायो एसे नोंथां जेरै जों मागोआव फिसा जायो नोङा होनबा नोंथां मागोआव फिथा जानो थाखाय जों माइब्रा माइखौ मोजां गायनाय जायो बेनिखायनो जोङो माखासे जोंथिं रनजित रन्जना बिदिनो माइ गोसोम होननानै बुङो बै बेफोर माइफोरखौ जोङो ओ गायनाय जायो जोंनि जेतुनाखि बोसोरसेनि जानाय नाथाय जोङो माइ होननानै बुङोबा जोङो माइ हानाय होनना बुङोबा नाथाय जों गोदो दिनाव जोङो माइखौ जों खासिदो हायोमोन मानसिजों नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव जोङो मा मिसिंजों जों हानाय खौ नुनो मोनो जेरै सानसेयावनो दिनै नैजि बिगा थामजि बिगा जों माने माने गोदोनि बायदि खस्थ' जाला आरो एखेबारे जोङो माने सानसेयावनो जोङो फोजोबनो हायो जोङो जेथुनाखि दा खायसे खायसे मेसिन दंलै जोङो माने दिनावनो जोङो हानोबो हायो दिनयावनो जों दाननोबो हायो माने खनसेनो जोङो खानानै माने मेसिंना नाखारलांखायो आरो बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो ना थाय जों गोदोनि दिनाव एखेबारे जोङो माइ हानायावनो जों गोबां सम लानायखौ जों नुनो नुनो मोनोमोन मोन से मास खालामलायनायखौ जों नुनो मोनोमोनब्रा बेनो गोबाव सम लानायखौ नु माखासे आरो अखा बाखानि खोथाथाबाय माखासे अखाफोरजों सार अन्थाइफोरजों जों बुग्लिजानानै माइ फिथाइफोरखौ जोङो खोमाना लानांगौ जायो होननायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो माखासे
औ नंगौ
अखा बांखाजों दिनै बुथुम दानानै माइ फिथाइया जेनेबा सिरि जोबनायफोरखौ जों नुयो नुनो मोनोन आरोखि बेबायदिनो जों नुबोदों माखासे जों खम जोङो जों हानो मोनाबा माइआ माखासे जोङो बोरायनानै एबा रेबनानै सिरि जोब लायनायखौ जों नु नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो सम मथि हायाबाथाय माइआ लेमो नङा होमबा हानो खस्थ' जायो बैफोरबायदि जायोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव माने जों बेबायदि जालिया माने जोङो खनसेनो जोङो मावखालांनो हायो आरो माने खामानिखौ जेरै जोङो नानोबो हायो जों दिनै हालांनोबो हायो बेफोरबायदि जों नाथाय जोङो गोदोनि दिनाव जोङो मोसौजोसो जोङो नायोमोन नङा होमबा मोसौजों जों नायोमोन नाथाय मोसौजों नानायाव जोबोद खम लायो जोबोद सम लायोमोन आरो माने से मास गाहाम जों बिदिनो न'नि जिथुनाखि हानि इसेखिनिखौ माराखौ जों फोजोबनो गोनांबा से मासखौ लायोमोन आरो गोदो माने से से लसो नानो हायोमोन नालाय मोसौदोसो नानांगौ जायो जायो नालाय आरो बेयावबो बोथोरनिफ्राय बोथोरनि खोथा थाबाय जिगाब जाबनायनि खोथा थाबाय माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनांबो जायो नाथाय दिनैनि बे टेकनिकेल मुगायाव जोङो माखासे जोङो खासिदो हानानै बा माखासे सोरबा सोरबाथ' दिनैनि दिनाव मोसौ नांगौ मोसौनि थाखाय माखासे खासि देर हानाय जायो आरो खासिजों हाखांनायनि उनाव दुखौ जोङो दिनैनि दिनाव माने जोङो मेसिनजोंनो नानाय जा नानाय जाखायो गासिबो मोसौजोंथ' आजिखालि मोसौआनो गैखाला मोसौजों नाखालानो मेचिनजोंसो नाखाजोबनाय जायो माइखौ मेचिनजोंनो जों माने गोबां बिगाबाबो जेनेबा नैजि बिगा थामजि बिगाबाबो जों मोसौ दोंनो सानसे मो माबा मेचिनजोंनो जों हानानै फोजोबखानो हायो आरो सानसेयावनो बेबायदि बेबायदि सुबिदा जों दिनैनि दिनाव माने आबाद मावनायाव एसे गोरलै जाबाय होननानै बे समाव बुंनांगोन आरो नोंथां
औ
नंगौ नोंथां बे जोबथारनाय बेलायाव नोंथाङा बेनिसिम माबाफो बुंबावो नामा आबाद मावनायनि सायाव?
औ माने जोंनिथिंबो बांसिनानो खासिजों हानायखौ नुबाबो माने नानायाव माने मारा होनायाव आरो मारा होनायावहाय जोङो मोसौजों होनायखौनो नुखालिया आरो माने टेक्टरजों होनायखौनो नु नुजोबसै मोसौजों होनायखौ नुफेरलानो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों साबरायनानै गोजोननाय थाबाय। बेदिनो माने जोंहा दसे समनि उनावनो जों गोबां सावरायबाय बा जों गोबां खोथाङो एबा नों थांबाय मिथि मिथि मोनबाय नेक्स्ट टाइम नोंथांनो बेबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय आरो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथबनाय जाबाय नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय।